हेल'
अ हेल' नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो दा दसे जिरायना दं नोंथां।
ए नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावदों नामा?
खामानि जेबो मावाखै नोंथां।
आदचसा होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव होनबा सावरायलायदिनि नङा होमबा नोंथां?
औ राय्लाय जागोन नोंथां।
होनबा न'खरनि बागै एसे सावरायनि ना मा होनो नोंथां?
औ रायज्लायजायो नोंथां जेबो नङा।
ओ न'खर खुंनायाव माबायदि खालाम न'खर खुंनायखौ माबायदि खालामनांगौ बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिबा खोन्थादो दे
न'खर मोनसे न'खर खुंनाय जोङो ओ एसे गोरलैयैनो जोंनि गामि ओनसोलनि न'खर खुंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नङा हा होमबा?
औ औ जागोन नोंथां।
औ मोनसे गामि ओनसोलनि न'खर खुंना होननाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोर थायो बेयाव जि न'खराव सोरहाबा न'खराव साबा सोरहाबा साब्रै सोरहाबा सयजन बेबायदिनो सोलाबा दसजनबो फेमिलि सोरबा बुरजाया दसजन फन्द्र जनबो थायो नङा ओनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
औ जोङो मोनसे न'खर नै जै दं साबा दं गासैबो मिलायनानै मोनसे न'खौ गावनि आल गोजोन संसार जालांनो थाखाय बा जौगाहोनो थाखाय बयबो मोनसे थांखि लानानै संसारखौ जोङो सालायलांनो नाजायो नङा होमबा बयबो
औ नंगौ‌ नोंथां
औ जेरै न'खराव मोनसेयाव जोंहा बिबै बिबौ थायो बिमा बिफा थायो बेजों लोगोसे फिसाज्ला फिसाजो नङा होमबा
औ औ
दा गुदिया जाहैबाय जोंहा बिबै बिबौआ जाहैयो बिबै बिबौनिफ्राय जोंहा बिमा बिनिफ्राय आरो फिसाज्ला फिसाजो नङा होमबा
औ औ औ
मानसियाथ' न'खर सालायनो थाखायथ' आथिखालावथ' जोबोद गोनां आरो मोनोबा ओ गुबुन मा फारसे आबाद फारसे बा रां रुफानिबो गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
उम दा बे जोंनि न'खर दानायाव ओ माखासे गोनांथार होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो रां रुफा जायो
औ औ
बेजों लोगोसे जोंहा आबाद मावनानैबो जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा माइ नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा नोंथांनिबा माबायदि सानो नोंथाङा
ओ आंनि बायदिबा ओ न'खर खुंनायाव न'खर ओ खौ खुंनो थाखाय एबा गावनि न'खरनि मानसि फिसा फिसौ बिबै बिबौ एबा बिमा बिफा माने बे जौ खौसे थाबाय जेनेबा ओ बे न'खरखौहाय खुंनो थाखाय ओ माबा मोनसे खामानि एबा साख्रिफोर लानांगौ जोबोद गोनांथार जायो आरोना हयथ' आबाद मावनायानो होनबाय औ आबाद मावनायानो होनबाय हयथ' आबाद एबा खेथि मावनायजों लोगोसे बेखौहाय बिनिफ्राय मोननाय फसलजोंहाय ओ दाबसे जायगायाव फानहरनानै बेनिफ्राय रां खामायनानै न'खर खुंनाय एबा दाब दाब जायगायाव थाहैनानै एबा थांनानैहाय खामानि दामानिफोर मावनानै न'खरखौ खुंनो थाखाय बेनिफ्राय मोननाय रांजों न'खरखौ खुंलांनो हायो ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसेबो एसेसो दाजाब देरबावनो हागोन नामा खोनादों नोंथां हेल' हेल' औ औ औ आरो हेल' हेल'
खोनादों आं नोंथां
औ नोंनिखौ एसे थाबा थाब खोनाबदों नोंथां
जागोन ना
औ दायो खोनाबाय
खोनाबाय ना
औ
औ नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो
औ
नोंथाङा जि बुंदों ओइ न'खराव न'खर बेंनो बा न'खर मोनसे सालायनो जोंहा साख्रिनिबो गोनांथि जायो होन्ना बुंदों नंगौ थारैनो
औ औ हेल' हेल'
मासे मोनदां खोनादोंमोन नोंथाङा
औ औ सुइटारफ्राथ्रा खोनाफैदोंमोन दहाय दायो मोजां खोनाबाय
औ नोंथां नोंथाङा जि बुंदों जि ओ जोंनि न'खर दानायाव ओ रां माबा आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो हाल साख्रि मावनायनिबो खोथा बुंदों नङा नोंथाङा
औ औ
नंगौ दानि बे आथिखाल आथिखालनि मुगायाव जोङो गावखौ औ गसंथाना गावनि न'खरखौ फसंथानना लाखिनो थाखाय जोंहा रांनि गोनांथि जायो नाथाय जोंहा माखासे गभमेन्टनि साख्रि
औ हेल' हेल' हेल' खोनादोंना हेल' हेल' हेल'